औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
माबे रायलायनाय औ खोनादों-खोनादों
औ होमबा जोङो दायो बे मोनसे आयदानि सायाव सावरायनायनि जेनेबा लामा एक्सिडेन्ट आरोना।
औ
औ लामा सामाफोराव जोङो बिदिनो एक्सिडेन्ट आरि जानाय नुयो बेनिफ्राय नोंथाङा मा सानो जेनेबा मानो एक्सिडेन्ट जायो मानसिफोरा बेफोरबायदिदिा खायफा जाहोनफोरबो थानो हायोना। जेनेबा बेनि सोमोन्दै गुसुङैफोर बायजागोन।
जाहोना बेनो जों लामा जेब्ला बारो अब्ला जोङो मोननै साइडथिमबो नायनांगौ जायो लेफ्ट आरो राइट। स जं मानोना गारिया हथतनो फैनो हायो नोङो मोनसेल साइदजों। नाया थांबा नैबे साइ जेनेबा लेफ्ट साइडजों नाया थांबा नै राइट साइद जजोंबो फैनो हागौ बेनिखायनो जोङो लामा बारनायाव जेब्लायबो सांग्रां जानांगौ गाव फारनै साइडथिंबो नायग्रो जेब्ला गारि गैया अब्लासो नों लामाखौ क्रस खालामनांगौ। आरो जेब्रा गसिं होनायाव ग्रिन सिगनेल होबासो नों बारनांगौ रेड सिगनेलजोंबा नों बारनो नाङा मानोना गोबां नेमखान्थि दं लामा नों बारनायावबो नों नायालासिनो बारोबाथाय बेयावनो एक्सिडेन्टा जायो। होनना आं सानो आरो।
औ थारैनो मानसिफोरा नोजोर होनो नागिरा। बेनि जाहोनावनो। माने गोबां एक्सिडेन्ट जायो आरोना। बेफोरबायदि लामाफोर निजा ओ देखायनायसिन ग्रिन बा बिदि रेड सिगनेल बेफोरखौ मानसि फोरा नोजोर होआलासिनो बारलाबायनो नागिरो आरो फारनैथिंबो मोजाङै नाय ख'ना गोबाङानो आ थुर बिथिुर जायो आरोना बेनि जाहोनावनो एक्सिडेन्ट जायो मानसिफोरा इनिफ्राय आरो बिदिनो बेनि अन गायैबो थाबावो खायसे जाहोन जेनेबा ओ मानसिफोरा खाय फाबा बिदिनो ओ टेनसनाव थायो ओ न'निफ्राय टेनसनाव टेन सन जाना ओंखारबोयो इनिफ्राय जेनेबा माबासो सा सानबाय थायोना आरोना। माबासो सानबाय थानानै नो जोर लाफलाङा। ओ बेफोरबायदियावबो जों फोरा हाखु दाखु जानानै खायफाबा एक्सिडेन्ट आरि जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ आं बिदि खोनाबाय आरो। न'आव बिथाङा राय नांलायना थांदों नो इनिफ्राय थांनानै एक्सिडेन्ट सो जाहैबाय न'आव लायना फैदोंमोन ओमफ्राय थांनानै बहाबा एक्सिडेन्ट जाहैबाय बिदि जायो आरो। इनिफ्राय आरोबाव जेनेबा ओ नोंथाङा जोंनि लामाफोरखौ माबादि मोनो? ओ ओरैनो सरासनस्रा बेनि सोमोन्दै
आंथ' जोंनि लामाखौ बारा मोजां मोना मानोना जोंनि लामाया गोबां फिसा बेवहाय साखा खब्रै गारि गिदिर खारोबा माने जोङो साइद लानो जोंहा गोबां दिगदार जायो मानोना जों लामा फिसाबा जोङो गारि गिदिर खारोबा जोंहा बेवहाय मोननै गारि क्रसिं खालामनो थाखाय बेयाव गोबां प्रब्लेमखो आं नुनो मोनो आरो माने खाथिजोंनो थांथारनायखौ मोनो आरो बेखायनो जोङो जेब्लायबो सांग्राङै थानो गोनां जायो दा नोङो थाबायना थांदों मोजाङै बा गारि सालायना थांदों गुबुननि थाखायबो नों एक्सिडेन्ट जानांगौ जायो आरो बेखायनो नों सालायना थांनायावबो नों हुसियार आरो बै सालायना फैग्रायाबो हुसियार जाबा आं मोजां जागोनखौ आं सानो आरो।
औ जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंदो नोंथाङा जोंफोरो जोंफोरनि लामाफोरा। जेनेबा बे दि नांगौबायदि गुवार। नोङा आरोना लामाफोरा फिसा उम बे बे जाहोन जायनि जाहोनाव। गंब्रै जेनेबा सा खानि गारि खारनो जोंहा गोबां असुबिदा जायो। मालाबा समाव मालायनि। थाखायनो एक्सिडेन्ट जानो गोनां जायो जुदि गोरोन्थिया। जेनेबा सोरनिबा नङामोन। बाबो। बिदि गोबां खेब थारैना बो नुनो मोनबाय। बेनिफ्राय आरो उम जेनेबा ओ नोंथाङा जोंनि लामाफोराव माबा मोनसे सोलायनांगौ नुयो नामा ओ जेनेबा बेनि सोमोन्दै आरोबाव ओ लामाया। फिसायानो खा आरोबाव माबा मोनसे सोलायनांगौ।
औ सोलायनांगौवा बेनो बि जोङो गारि सालायबाथाय जौ लोंनानै मालाबाबो गारिखौ दा सालाय। जों गारि जौ लोंनानै सालायनायनि थाखाय जों गोबां सेंग्रा माने उन्दै उन्दै बैसोआवनो एक्सिडेन्ट जानानै थैनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा बिमा बिफाफोरा जोंना अननानै गथ'। फोरनो दाम गोसानि गारै बायना होयो माने लेखा इसे गिदिर फरायबानो। नांगौ होनबानो बिना। बिबानोखि होयो बेखौ आं साबजानाय मोना मानो बिमा बिफायाबो एसे सानना नायनांगौ दा फिसाजला सासेल' अननानै होगोन। खिन्थु लाइफआ निजिनि आखावसो दा बे गाव मोजां सालायाबा लोगोफोरजों बाइक साखावलाबायोबा एक्सिडन्ट जायो आरो जेनेबा जौ लोंनानै सालायबाथ' बियो जेनेबा मानथो माबानो इयो उम आयेननि बेरेखाखा आं सानो आरो जोंनि लामायाबो फिसा नालाय बेखायनो जों गारिखौ बांद्राय स्पिदाव सालायनो नाङा लिमिट होनाय थायो मोनसे गारि सालायनायनि बे लिमितसिम सालायबानो जायो आरो आं बेखौनो सानो
जोबोद मोजां खोनानानै मोजां नांबाय आङो जोङो बेफोरबायदि गथ'फोरनो माने ओ नोजोर होनांगौ आर रो बाइक होनाय मा होनाय आरो बेफोरबायदिया खायफा स्पिड दार लिमिट थायो आरो इदि जौ जुवा बेफोरबायदि खालायनानै सालायनो नाङा आरो नंगौ गावजों लोगोसे मालायनि जिउखौबो माने मोनसे खहायाव लाबोनाय बायदि जायो सांग्रां जानांगोन एनिफ्राय आं बेवहायनो खायसे बाथ्रा दास बावनो सानबाय आरो ना आङो जोंफोरनि लामाफोरखौ नुयोब ब्ला बिदि आरोना लामा द'थाखौ एसे मा होनगोन बेखौ साखोन- सिखोनै लाखिनायनि गोनांथि दङ' होननानै सानो आरो बे जेनेबा आं दावबायबा नुयो आर गुवाहाटि सोहोरफ्रावनो जोंफोरा लामाय लामाथ' गोबां भिर जाखागोनानो थेवब्लाब बो माने माहोनो ओ दाखोर- दाला नुनो मोनसोयो बेफोरबायदि जेनेबा सोरबा गुदखा जानानै गारनाय सोरबा बिदि गय जान नानै गोदजा गारनाय आरो जाबो खायफा प्लास्टिकनि जिनिसफोर थायोना। बिरि सिगारेट बा जेनेबा मोथायारि जानायनि। सोरबा पलिथिन बायदिसिना बेफोरखौ बेखौ माने डासबिन थाब्लाबो गोबाङानो डास्बिनाव गारा आरो ना।
बेयो दा जों गासैनिबो मावनां- गो खामानि होन्नानै आं सानो मानोना नोङो सासेयाल' मावबा बेखौ जाया जों गासिबो मावनो नांगोन मानो बे दायथ'आ गावबा गावनि होनानै जों सान्ना लानांगोन अब्ला। सो जोङो जों फोसाबनो हागोन माने बेफोरबायदि गाज्रि गारनायखौ बा लामाफोरखौ जों साखोन सिखोन लाखिनो हायो आं बेखौ सानो आरो।
औ बेनो खोथाया जों गावबा गावनो दाय खस्थ' जानांगोन। आं जादों आं डास्टबिनाव गारनांगोन जुदि आंनो आं जादों। नाथाय आं गुबुनखौ नुदों आरोना डास्टबिनाव गाराखै बेयो गुबुन जेनेबा। खायद'ग इ पिब गारद दस' आंबो गारन बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि हाननायखौ लानो नाङा होननानै। सानो आरो अब्लानिया आंखौ जुदि आं जुदि बेखौ नुनानैबाबो आङो जुदि डास्टबिनाव गारहैदोंब्ला आरोना। बै जायबा गारदों बिदि साइदाव लामा। सिङाव बिथाङाबो नुगोन आंखौ। हबानिया गावनि गोसोआव माबा मोनसे। एसे साननाय फैयो आरो मानसिफोराना। ओमफ्राय सोलोंनो ह हमो आरो।
सोलोङ औ नों दा गुबुनखौ नुबासो गुबुनाबो स सोलोंनो बा जों जेनेबा गुबुनखौ गारनाय नुदोंबा नों गुबुनखौ मोजाङै खोन्थानानै बुजायनानै डास्बिनाव गारहोनाया बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मानोना जों मानसिया गासै निफ्रायबो सोलोंनांगौ थायो।
उम।
आरो गाव सोलोंना लानाया गावनि थाखायनो जोबोद मोजां।
औ सोलोंनानै लानांगोन जों बेफोर बायदिनो आरो लामा एक्सिडेन्ट जानाय फोरा बिदिनो माने मा बुंबावगोन बेखौ जोंनि माने साफ्रोम फोरनि मोनसे दायथ' आरो ना सोरबा सासेयाल' मोजां सालायगोन, सोरबाया साल मोजां सालायाबा बेवहायबो जोंहा माने गोबां जाहोन जानानै फैयो, बेफोर बायदि ओ लामा एक्सिडेन्टनि। ओमफ्राय नोंथाङा माबा सोंनो सानो नामा बेनि सायाव आरोबाव?
जोङो जेब्ला लामा हान्थियो बा गुबुन जायगायाव थाङो अब्ला नों गावखौ माबायदि रैखाथि होनो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो नोंथाङा?
आंथ' बेखौनो सानो बहाबा दावबायोब्ला गुब माने आलदा आलदा स्टेट फोरा मालाबा समाव गावसोरनि खायसे नियम फोर थायो आरोना नियम फोरखौ जोङो मानिनानै सोलिनांगोन। सोरहाबा बिथिं थांनो होआ सोरहाबा माने ओ बि दि लिरखानाय थायो एसेबां खिनि स्पिडनि गेजेराव सालाय। नाथाय जोङो गोबां समाव बेखौ माने नोजोर होआबा मानिनो नागिरा आरो ना। अब्ला बिदि खामनाङा होनना नै सानो आरो आं। माब्लाबा समाव एक्सिडेन्ट जन होननानै लिर थायो बेफोरखौ मानि नांगोन जोङो ओमबानिया थारैनो गोबां समाव बेफोर निफ्राय खामनागोन आरो नोजोर होनांगोन लामाखौ। गोबां समाव जों फोरा बे स्पिड ब्रेकार हो थायो आरो ना। स्पिड ब्रेकार खौनो होनांगोन हरनि सम समाव आरो ना स्पेसियेलि जों नु सननो नागिरा ओमबानिया बे समाव जों माने नोजोर होनांगो आरो लामा फोरखौ साबसिनै मा दङ' मा गैया अब्लानिया ओ जुदि नोजोरा मोजाङै थागोन जों एक्सिडेन्ट जानायफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो ओमफाय बिदिनो। जा रुल रेगुलेसनफोर दोङो रेड लाइट ग्रिन लाइट गावबा गाव जायगानि मोन जे नियम बेफोरखौ फालियोबा थारैनो बिदि मोजां जागोन। अब्लाथ' नोंथां ओ बे टपिकखौ मोजाङै सा वरायबाय होनना सानबाय आङो।
औ दे नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनगोन होनना आं आसा खालामो आ रो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गो जोननाय मोनबाय। बेखायनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांनि सिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय।
औ गोजोन्थों